खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा फ्रि दङब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ औ आं फ्रिनो दं दे नोंथां बुंनायसाय।
औ जों आबाद आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां।
ओम। जेनेबा आबादा माखौ बुङो आरो मा मा समाव मा मा आबाद मावो? जेनेबा ओमफ्राय आबादफ्राव मा मा जेनेबा गोदोनि आरो दानि आबादफोरनि बा एसे फारागफोरखौबो एसे से फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन दे हागोन औ मानो हाया जानो। थ' नोंथांनि गिबि सों थि आबादा माखौ बुङो? बुंनो थाङोब्ला जों ओ थांना थानायनि थाखाय जोंनि ओ सोलेरनि जि उखैनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जि मिथिंगायाव एबा जोंनि ओ सोरगिदिं जेसेबांखिनि मा होननानै बुङो नोंथां फंसे रावै बुंजाथ'नो हायाखै आं बेखेवनो हायाखै ओ जि जिखिनि जों आ मैगं-थाइगं गायो एबा फसल फैयो बेफोरखौनो जोङो आबाद होननानै सरासनस्रायै बुङो आरो नोंथांना?
औ।
बेनिफ्राय नैथि सोंथि नोंथांनि जे मा मा रोखोमनि आबाद मावो बोथोर लायै बोथोर?
औ।
थ' बेखौ नायनो थाङोब्ला एबा बुंनो थाङोब्लाथ' जेनेब्ला दा दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोरनि आबादफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेरै माइ बेनिफ्राय दैज्लांनि जोगोनार बेनिफ्राय मैथा गोखै आरो बेनिफ्राय आं बारा गोसोखांनो हायाखै नोंथां दैज्लांनिखौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बेवहाय आबादा खम
औ
मेसें बोथोरनिखौ रायखाङोब्ला लाइ लाफा बेनिफाय आरो हाइजें हालदैफोराबो गोग्लैयोमोन नामा नोंथां आं बावगारबाय आरो
औ गोलैयो
आबादा खम जानायनि थाखायनो माने बेफोरनि सिनायथिफोरखौबो आङो एसे खम मै मिथि बियो आरो नोंथां
औ
औ औ थ' एबार नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो बोथोर लायै बोथोर?
औ हागोन जों गिबियाव आबादनि बागै एसे फोरमायग्रोनोसै आबाद बुंब्लाथ' जोंनि जिउ राहा जेनेबा जों थांना थानायनि गुदि राहा लामाया होननांगोन मानोना जोङो आबाद एब बा जेनेबा माय दैफोर नङाबाथ' जों थांनानै थानोनो हाखाया जों बेफोरखौ जानानै माइनि अनगायै जों जोङो माइजों लोगोसे ओंख्रि महरै जाफानो जों मैगंबो नांगौ जायो
नांगौ जायो औ
औ दैज्लां बोथोराव बिदिनो माइ आबाद फैयो बिदिनो मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोरावबो मैगंफोरबो मावनाय जायो जेरै बानलुआथ' दैज्लङावबो मावजायो मेसेङावबो मावजायो आरो दैज्लावथ' दथ नोंथाङानो बुंलांखादों जेरै मैथा ओ मैथा जेनेबा खुमब्रा बानलु
औ
बेफोरबायदि ओमफाय मेसेंफोरावहाय जेरै आलु गाजर मुला
औ
बेफोरबायदि जेनेबा आरो फानलुआथ' दैज्लां आवबो मेसेङावबो थाखायो होनखा ना जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो लाइ लाफा बेफोर बेफोरबायदि गोबां थायो आरो।
औ औ औ जोंनि गोदोनि नोंथाङा दहाय रायखांनाय बायदि जे दोरोङारि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि गोनोखोआरि आबाद मावनायनि गेजेरावथ' गोबां फाराग दङ नोंथांना।
औ नंगौ।
आ फारागफोरखौ जों सावराय जासिगोन नामा नोंथां ना?
औ।
गिबि फाराग होननानै बुङोब्लाथ' बाहायजेननाय जि जुन्थि जेरै जों गोदो नांगोलजों हालेवोमोन नोंथांनो ना।
औ।
बेनिफ्राय आथिखालावथ' जेन'बा ट्रेक्टर। बेनिफ्राय गोबां बायदि रोखोम जुन्थिफोर फैबाय ना नोंथां
औ नंगौ।
जायनि हेफाजाबाव जोङो आथिखालाव गोरलैयैनो ओ। गोबां खम समनि गेजेरावनो बायदि बायदि रोखोमनि फसलफोरखौ मावनो हायो आरोना नों
औ।
नाथायबा गोदोनि समाव जों नांगोलजों हाल एवनानै जोबोद खम ओ थोजासे नङैबो होननानै बुंथावा नाथायबा थेवबो जोबोद खममोन आरो दिनैनि रुजुनायाव। गोदोनि जि। हाएवनाय एबा आबाद मावनाय बेफोरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङा मा बुंनो सानगोन बे आयदानि सायाव?
बे आयदानि सायावथ' गोबां बुंनांगौ दं जोङो दहाय नोंथाङा बुंलांदों जोङो गोदो नांगोल जेनेबा मोसौफोरजों हालोवोमोन। आथिखालावथ' ट्रेक्टर ओंख खारबाय। बिनि अनगायैबो फारागा दंबावो जेनेबा गोदो मोसौ खि बेफोर बेफोरखौल' होयोमोन हासारफोरखौ आथिखालावथ' माइ जौनायनिबो एबा मैगंफोर जेनेबा जौनायनिबो रासायनिक हासार होयो आरो जेनबा दाउ फारामनि जेनेबा बै बयलार खि बायदिसिनाफोरखौबो होनाय जायो। बांसिन ओं। गोदान मुगानि जेनेबा मुलिफोरखौ होनाय जायो आरो आथि खालाव दानिया थ' थाखो थाखो मुलि होनाय जायो आबादफोराव।
होयो नोंथां होयो।
ओं जौनायनिबो होयो आरो हाग्रा थैनायनिबो होयो एम्फौ थैनायनिबो होयो
औ औ।
आरो अखा जेनेबा अखा बांदाय बांद्राय हायोब्ला जेनेबा बेफोरावबो मुलि होनाय जायो आरो थैयिनि माखासे बेफोरबायदि गोबां मुलिफोरबो बाहायनाय नुदों आरो
नुदों नोंथां नुदों।
आथिखालावथ' सुबुंनि अनजिमायाबो बांबाय आरो गोदोनि बायदि। गोबाव गोबावबो नेनानै थानो हाला आबादफोरखौ खम समावनो दिहुननांगौ जायो नालाय आथिखालाव बिनि थाखायनो गोबां मुलि बाहायनाय जा जायो आरो आथिखालाव।
औ औ नोंथाङा जोबोद थार खोथाखौनो बुंदों साननो गोनां खोथा नोंथां नङा होम्बा?
औ।
औ औ जेरैबायदि सुबुं सानखोआ दिनै जेसेबांखिनि बांबोदों नांगौआबो एसेबांखिनिनो बां बोदों नङा होमबा? औ गोदोनि स समाव सुबुं सानखोआ खममोन नांगौ जानायाबो खममोन ना थायबा आथिखालाव आरो जोबोद नांगौल आरो जेनोबो जेखौबो आरो आबादनि हासार बाहायनायनि बेलायाव नों थाङा दहाय रायखांदों जे गोदोनि समाव जिबारि हासार एबा गोबोर हासार बेफोरखौल बाहायोमोन। बेनिफ्राय मैगंफोरावबो जोबोर खम बिबांनि बेराम सोमजियोमोन नोंथां। बेफोरो जादों जोंनि सु सुबुंफोरनि हाबा मावनाय दांनाय बेनिफ्राय सोर थाथाय बिखान्थि गुस्लायनायनि थाखाय नङा होमबा? जेरैबायदि दिनै जों गोबां रासायनारि हासार बाहायो जेरै दि ए पि, पटास, बेनिफ्राय इउरिया आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि एम्फौ फोथैग्रा मुलि भिटामिन बेनिफ्राय आरो बायदि बेराम फाहामग्रा जाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद जोबोद जोबोद खहा गोनां ना नोंथां? बेफोरखौ बाहायनायनि जि थांखि आं सानो जे जिहेथु सुबुं अनजिमा बांबोबाय नांगौआबो बारा जाबाय। जुदि दिहुनथाया बाङाब्ला एबा दिहुनथाया खमै थाबाय थायोब्ला बेफोरखौ जों बोरै फोलोमनो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ।
औ थ बेफोरनि थाखायनो बेफोर मावथांखिफोरखौ आखायाव लानाय जायो होननानै आं सा सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ बेनिफ्राय नों थाङा जेनबा आ आथिखालनि जि गोनोखोआरि मावथांखिजों दिहुनजानाय फसल बिनि बा बिनि सायाव माबाफोर आ खेंफोरथि होगोन नामा नों?
जेनेबा बिनि बागैथ' आं इसिबां माने खेंफोरथि होला जेनेबा आं बेखौनो बुंनो सानो बे जेनेबा दा जेसेबां माने गोनोखोआरि जेनेबा जौगादों एबा बाहायदों जेनेबा सुबुं सानखोनि खम समावनो जेनेबा बिसोरखौ बिसिनि आंखालफोरखौ सुफुंनाय आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा बिसिनि आंखालखौ खौ जों सुफुंनो हायाबाथ' जों जेनेबा सुबुं मा बेनि आंखालखौ सुफुंनो हायाबाथ' जोङो थांना थानायाव एसे गोब्राब जागोन नालाय। बेफोरखौ नायनानै आथि खालावहाय बेफोरबायदि मुलि बायदिसिनाफोर बेफोरबायदिखौ दिहुनन्दों आरो जाहाथे खम समावनो आबादखौ थाब थाब मोननो हायो। आरो सुबुंनि आंखालखौ थाब थाब सुफुंनो हायो। आं बेखौनो बुंनो सानो आरो
औ औ आंबो जोबथियाव बेखौनो बुंनो सानो जे जेसेबांखिनि ओ रासायनारि हासार औ औ थ' नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसो दङ नामा बे आयदायाव
बिनि बागै आं बुंथ'नो सानाखिसै मानोना जोंना समाबो जाना फैबाय।
औ औ
ओ बिनिखायनो जोङो बे आयदाखौ फोजोबथ'नो सानबाय आरो होमब्ला जो दोनथ'नोसै नामा नोंथां